खोनादोंदा नोंथाङा
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
हेल'
औ हेल' खोनादों नोंथां
अ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय खोनाबाय दा नोंथाङा फ्रि दा
औ नोंथां फ्रि औ दे
औ दा जों होमबा मोनसे आयदा बे आयदायानो जाबाय जों दैनि गोनांथिनि सायाव एसे सावरायसै
जायो नोंथां रायलाय सावराय जायो
औ जेनेबा दैयाथ' जोंनि सुबुंनि बा जिब जुनारनि गोबां गोनांथिथार नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
थ' दै नङाबानो जों जिउआव बा जोंनि बे जेनाखि थांना थानाय बेयो जानाय नङामोन
औ नंगौ
दैयानो जोंनि गाहाय बा गोनांथिथार होननानै जों बुंनो हायो
उ
दा बे दैनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो दे नोंथां
दै होनोब्लाथ' नोंथां जोंनि जायगायावनो गोबां दै मोनो आरो आरो गुबुन गुबुन जायगायावथ' दै नि आंखाल आंखालनि थाखाय दैखौहाय मोननो थाङा बिदिनो जोंनि जायगायाव थ' जामफै हाखर फुख्रि बायदि बायदियाव नुनो थाङो दैफोरखौ बिदिनो दाथ' जोंनि जायगायाव दैज्लां बोथोर बेफोरावथ' हाखर हाला लोमसावनानै थायो जोंनि जायगायाव दैज्लां बोथोराव दै होनोब्लाथ' जोङो आबाद मावनाय बिदिनो जि जोम सुनाय थोरसि लथा सुनाय ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनायनिफ्राय गासिबोयावनो दैखौ बाहायनाय जायो दै नङाबा जों थांनानै थानोबो हाया नोंथां
औ
बिदिनो जों दैखौबो फालांगि खालामनो हायो बिदिनो दाथ' दाथ' बिदिनो गोलोम बोथोर दै नङाबानो थानो हाया दसे नो जेनेबा मेंनाय समाव दै नङाबानो थांना थानो हाया ओंखाम जानाय लोंनाय बिदिनो दै नङाबा थानो हाया बिदिनो दैखौ जोङो बायनानै लोंलायलायो आरो नोंथां बिदिनो जाय बिदिनो बाजार टाउनफ्राव थाङोब्ला
औ
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा दै दैनि एसे
औ नोंथां नोंगौ जेनेबा दै होननानै बुङोब्ला जों जोंनि जेनाखि थांना थानो याव गोनांथि जानाय जों बेखौनो मिथियो। जाग्रा आदारखौ जेरै जों गोनांथि जायो थिग बेबादिनो। जाग्रा आदारजों लोगोसे जों दैनिबो गोनांथि जाथारो। दैया मानि जों जिब जुनारनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो जेरावनाखि जों दै गैयाबा थांनानै थानो हाया। नोंथाङा बुंनाय बादिनो नोंगौ जेनेबा जायगा लायै जायगा दैनि आंखाला नुजाथियो। जेनेबा जोंनि जेनाखि नैबे एरिया बे एरियायाव माने दैनि आंखाल गैया आरो।
नंगौ नोंथां।
गुबुन गुबुन जायगायाव जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो जेनेबा दैखौनो ओरै बादि खालामना लोंनांगो जेनेबा बुंनो थाङोबा जोबोद लेथ्रा दैखौनो फिल्टार खालामना लोंनो गोनां जायो
औ।
दा जोंनि नैबे एरिया जेनेबा क'क्राझार दाथ' जों क'क्राझार डिस्ट्रिकनि सिङाव नालाय नोंथां
उम
बुंनो थाङोबा जोंनि नैबे बि टि आर आवहाय माने दैनि आं खाल जाया आरो बि टि आर आवल नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो बिदिनो आंखाल जाया नाथाय जों बुंनो थाङोबा जेब्ला गुवाहाटि बादियाव थांगोन ना अब्ला नोंथां नुनो मोनगोन जेनेबा जों दैनि आंखाल जा। जानायखौ बे गुवाहाटि बादियावनो नुनो मोनो। गोबां जेनाखि आइरन बे आइरननि थाखाय दैनि प्रब्लेम जानो गोनां जायो नोंथां दैखौ मोननो थाङोबाबो माने। आइरन बे आइरननि थाखायनो माने जों फिल्टार खालामनानैसो लोंनांगौ जायो नोंथां दै। खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां जासिगोन ओं।
दा जिब जुनार बेफोरनि बेलायावबो जों नायनो थाङोबा दैनि गोनांथि जायो बिथांमोनाबो गां सो जानानै दैखौ गाङो आरो दा जिब जुनारनि बेलायावल' नं ङा मानसि मानसियाबो जेनेबा सोरोंनायनिफ्राय लानानै। मोनाजासिम बे दैनि बाहायथिखौ गोबाङैनो माने गोनांथि जाथारो आरो बुंनो थाङोबा। सोरांनानै हाथाय मानजिनायनिफ्राय लानानै थोरसि लथा सुनाय। सि जोम सुनाय दुगैनाय मानि दैलि एबा एबा सानफ्रामबो जोंनि जिउआव गोनां थि जायो आरो बे दैखौ दाथ' गो गोलोम बोथोर बे गोलोम बोथोराव जोङो जेनेबा गोबां बे दैनिफ्राय बा बानायनाय बा दैजों बायदिसिना। गोदै गलायनानै खालामनाय थान्दाफोर मोनलोङो नङा होमबा नोंथां। दा बेफोरो गासैबो दैनि सा। सायावनो गोग्लैजोबो आरो औ सिङावनो गोग्लैजोबो दा ओरैनो दैनि बेलायाव नायोबा दैज्लां बोथोराव जों आबादनि थाखायबो दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा। थां दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव दाथ' दैज्लां हिसाबै जेनेबा माबादि अखाया दुब्लि फोथाराव नांगौखिनिखौ होगासिनो दं एसे फोरमायलाय नोंथां।
जोंनि जायगायावथ' नोंथां दाखालिनिफ्रायनो हाबाय थानाय अखाफ्रा बिदिनो दुब्लि दि। फुख्रि हाखर हाला लोमदों आरो लोमसावदों बिदिनो। जोंनि जायगायावथ' दैनि आंखाल गैया बिदिनो जोंनि बिदिनो दाथ' दैज्लां बो। थोर माइ गायनायफोरावहाय थिगैनो दङा जोंनि जायगाजों दैफोरा। बिदिनो जाम्फैफोरजोंबो दै बोहैनाय जेनेबा सुइस गेट बिदिनो जोंनिजों खहा गैया आरो दैनि थाखाय। आबाद मावनो बिदिनो माइ गायनाय दैज्लां बोथोरफ्राव दा नोंथांमोननि जायगायावहायलाय मा माबोरैथो नोंथांमोननि जायगायावयंत रय यंतंत
औ औ औ जोंनि जोंनि जायगायावबो नोंथां बिदिनो आरोय दासान्दिलाय जेनेबा अखाया नांगौ बादियैनो जेनेबा गोनांथिखौ सुफुंगासिनो दं जेनेबा दुब्लि फोथाराव बेसेबां नाखि दैनि गोनांथि जादों बेखौ माने अखाया मोजां हानानैनो मानि गायनो थाखाय होगासिनो दं आरो जेनेबा दैखौहाय
औ
दा जोंनि जायगायाव जेनेबा माइनि बिथिङाव नायोबा जों खावसेयानो गायखांजोब्बायखौ बुंनांऊसिगोन नोंथां
औ औ
आरो खावसेयानो दंबावो आरो दा दैनि बेलायाव गोनांथिया बेनो आरो सुबुंनि जेनाखि थांना थानाय बे थांना थानायजों गोथौ जेनेबा एंगारलायनो हायि बा दै नङाबा सुबुं माहारिया थांनानै थानो हाया बेफोरबायदि जेनेबा एंगारालायनो हायै सोमोन्दो दंथारो आरो दैजोंहाय जेनेबा जों बिदिन्थि महरै लानो हायो जेनेबा नों जेखुनु माबा मोनसे जिनिस जायोबा मानसिनो दैनि गोनांथि जाथारो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
ओंखाम जानायावथ' जों दैखौ नांखाथारगौखि नांखाथारगौ ओंखामल' नङा जेनेबा जों ओरैनो नायनो थाङोब्लाथ' गोबां जेनेबा जों सुबुं हिसाबै बायदिसिना मुवा बेसाद जायो बे एफा एनै जाबाबो जोंनो गोनांथि जाथारो दैखौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बेनो आरो दैनि गोनांथिया नोंथां
दैयाथ' जोंखौ हेफाजाबबो होयो आरो खहाबो खालामो आरो नोंथां बिदिनो साननो हमनानै लायोबाथ' दा दाथ' दैज्लां बोथोर बिदिनो अखा हाखु थानाय समाव गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो दैजोंहाय बिदिनो बाना लोमसावनानै बिदिनो न'बां लोमनानै बायदि रोखोमनि खहा जादों आरोना नोंथां बिदिनो आबाद बिदिनो न' बां बायफुमनाय बिदिनो दहां लामा बिदिनो गोबाङै खहा जादों आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला
औ
फोराननानै थाङा आरो बिदिनो हेफाजाब होबाथाय जोंनि जायगायाव बिदिनो माइ एनाय बिदिनो आबाद मावनायफ्राव हेफाजाब होयो आरो बिदिनो जिब जुनार बिदिनो सुबुंनोबो बिदिनो लोंनाय जानाय संनाय खावनायनिफ्राय बिदिनो हेफाजाब होयो आरो
दैया जोंखौनो हेफाजाबबो होयो आरो खहाबो खालामनानै होयो आरो बुंनो थाङोब्ला
औ औ नोंगौ नोंथां आंबो नुनो मोन्दों जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर हिसाबै गोबां अखा हानाय नि जाहोनाव दै देरनायनि थाखाय जेनेबा जों ससियेल मिडियाव नुनो मोनदों आरो फेसबुक बा इउटुबफ्राव जों नुनो मोनदों। जेनेबा सिमेन्ट सापुरै होननाय जेनेबा दै सिमेन्ट दैमाया मानि बे जेनाखि ट्रेन थांग्रा दालां बेखौ मानि जों दैजों बायफ्लंनायखौ जों नुनो मोन
औ औ नंगौ नोंथां नुदों आं
दा बेफोरनो आरो दैया मानिे जोंनि जेनाखि गोनांथि बे गोनांथिखौ सुफुंनायजों लोगोसे गावनि जेनाखि बोथोर दैज्लां बोथोराव मानि सुबुंनि थाखाय खहाबो लाबोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
गोबां जायगायावथ' जों बाना जाथारनायखौ नुनो मोनो बोसोरे जेनेबा दैज्लां बोथोरावहाय बुंनो थाङोबा जों गुवाहाटि गुवाहाटि बादिखौनो नायनो थाङोबा जोङो एसे अखा हाबानो मानि लामाफ्राव ओरैबादि लोमसावला बायोना नोंथाङा माने आसरितसो मोनगोन एसेल' अखा हानाया माबेनिफ्राय एथ'बां दै फैखो बेफोरबायदि सकसो जागोन आरो नोंथाङा
औ औ नंगौ नोंथां
दा जेनाखि जोंनि नैबे गामि ओनसोल बेवहाय मानि बेफोर बायदि बाना जाबाबो मानि बेफोर बायदि जाद्राया आरो जेनेबा गोबां अखा हाबा जानो हागौ नाथाय बेफोर बायदि एफा एनै अखा हानायाव मानि जेबो खालामनो हाया आरो जोंनि नैबे ओनसोलावहाय नोंथां।
औ
दा नोंथांमोननि जायगायाव माबादि जेनेबा बेफोरबायदि बानाफोर जाफेरबाय नामा?
जोंनि जायगायावथ' बाना होननायानो गैया नोंथां बिदिनो हाखर हालायाव लोमो आरो अखा हाबाय थाबाबो बिदिनो सप्तासे दस दिन बार' दिन हाबो जोंनि जायगायाव लोमा आरो नो थां बिदिनो साननैसो सो हाबाबो सानथामसो हाबाबो बिदिनो दसेनो रानो दसिनो देरो बिदिनो आरो नाथाय जोंना जोंनि जायगायाव बिदिनो बाना बाना गैया
औ औ औ खोनादों नोंथांना एसे थाबथा थाबथा जाफैदों
औ
अ अ एबार खोनाबाय नोंथां मोजाङैनो खोनादों मोजाङैनो खोनादों एबार
खोनाबायना औ खोनाबाय खोनाबाय
खोनादों खोनादों
औ दा होमबा जेनेबा जोंनि जेनाखि आयदा बे दैनि गोनांथि बेखौ सावरायनानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां
थांजों रायलायनानै
औ जेनेबा दैनि गोनांथियाथ' जोंनि औ नोंथां
समा फैयै फैयै जोबबाय नोंथां।
औ औ नोंथां अब्ला जों लाखिथ'सै नङा होमबा।
औ जायो नोंथां दे दे नोंथां अब्ला।
नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे अब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां दे।